खुलुमबाय
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ नोंथांखौ मोनाबिलिनि गाहाम हामलानायखौ बरायनाय जासि हरग्रोबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। अब्ला नोंथांनि फन हरनायनि जाहोना मामोन नोंथाङा बुंदो।
औ ओ नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना?
औ समाथ' दं हागोन दे होनो बुं।
होमबा आङो नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना बेनोदि आङो माने देग्लाय आबादनि बागैनो एसे सावरायनो नागिरदों बा आबादखौ ओ जोङो दासान्दि माबोरै मावबाय दं आरो आगोलनि आबादा माबायदि मावोमोन आरो दानि आबादा माबायदि मावो आं बेफोरनि सायावनो एसे नोंथांजों सावरायनो होननानै आं माने फन हरनाय जादों नोंथां ओरैनो नोंथाङा आबादनि बागै दा सोलिबाय थानाय नोंसोरनिखि माबायदि सोलिबाय दं नोंथाङा आंनो एसे आबादनि बागै खोन्थाहरनो हागोन नामा नोंसोरनिखि दा माबायदि मा मा ओ हाल साल जाना दं जेरै गायनाय फुनायफोरा जोबदोना जोबाखै आरो नोंसोरनिखि मा मा बांसिन माइ गायनाय जायो बेफोरखौ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हायोब्ला मोजां मोनगौमोन आं नोंथां।
औ औ जागोन दे नोंथां आङो माने ओरैनो सा साजों एसे फोरमायना होनोसै नङा होमबा नोंथां।
औ नोंगौ जागोन।
औ जोंथिं दा ओ दाथ' मोजाङैनो सोलिगासिनो दं नों थां मा होनो ओरैनोथ' जोंना बोरि हायाव एसे गायखांनाय जाबाय ओमफ्राय जाफोर जोंना गोथौ हा दं नङा होनबा नोंथां बे थौ हाया गायनो हानाय थ'वाखै माने होनबा दैयाथ' जोंना बेहाय जमा जाना दङ नङा होमबा आरो अखा अखा खायाबो एसे हागासिनो दं बे साननैसोआ जायनि जाउनाव थ' हाफोरखौ ओ सुबुंफ्रा गायनो हायाखै आरो।
ओं।
ओमफ्रायथ' जोंना बे बुंनो थाङोब्ला मा होनो नोंथाङा सोंदोंमोन ना मा मा बोरैहाय मा मा माइ गायो ओरै बायदिसिना जोंनाव बांसिन बियानो ओ मा होनो रनजित माइखौ बांसिन गायनाय जायो आरो ना माने गोथौ जायगाया जोंना बांसिन नालाय।
औ।
फोर गोथौ जायगाफ्राव माने ओ रनजित माइआ जोंना बांसिन सोलियो आरोना आरो बेयो मोजां फिथाइबो मोननो हायो जोङो बे गोथौ जायगायाव रनजितखौ गायोब्ला। ओमफ्राय ओरैनो एसे बोरियाव ओरैनो बेलेग बेलेग गायो बंग बन्दु ओ बंगबन्धु बायदिसिना ओरैनो गोबां जोसा। फुल फाख्रि, माइब्रा, आइजुम,
औ।
बेफोरबायदिनो माने एकदम दोङो आरो ना बेफोरबायदिखौ जोङो मिलायना गायो। ओरैनो बुंनो थांब्लाथ' जोंना जोसा माइब्राखौ जोबनायथिंहायसो गायनाय जायो आरोना। जाय फोर जों बेफोरखौ बांसिनानो खोथिया थिलि बायदिसिनाफोरावसो गायनाय जायो। लास जोबनायावसो जोङो जोसा बा जायखौ माइसा माइ होनना बुङोना जों बे गायनाय जायो आरो। ओमफ्रायथ' दा बुं नों थांबा जोंनि गोदोनि आरो ना गोदोनि दिनाव जोंहा मोसौ जोंनो हालेवनानै गायनाय जायोमोन नांगोल जुंगालफोरखौ बाहायनाय जायोमोन। जायनि जाउनाव जोंना आबाद आबाद मावनायाबो एसे लासै जायोमोन। माने गोबारै थाब जायामोन आरोना। दाथ' जोंना बेफोर मोसौ मोसौ हालेवनायखौनो मोसौजों हालेवनायफोरखौ नुनो मोनला जोंना मोसौ हालिबो गैला खमायलांबाय मोसौनि अनजिमायानो खमायलांबाय जेब्ला जोंना दा गोनोखोआरि जुगजों दिहुनजानाय मेसिन आरारिफोरजोंसो गायनाय जायो, ट्रेक्टर
औ।
बिदिनो गायनायफ्रावबो जोंना मानसिफ्रा गायला मेसिनजों सो गायो। जायनि जाउनाव जोंना सुबुंफ्रा बेखार जानो गोनां जादों। बेखारै गोलैसोनानै थानो गोनां जादों आरोना।
औ नंगौ।
अब्ला बिदिनो नोंथांमोननिखि माबोरै हायो दालाय होमब्ला। नोंथाङा आं जा बुंलांबाय नोंथांमोननिथिंबो नोंथांमोननि निखौबो एसे फोरमायनानै होदो।
औ नंगौ। जोंनिखिथ' दा बुंनो थाङोब्ला फ्रायानो जोंनिखै माइफोरखौ गायखांजोब्बायानो। ओमफ्राय जोंनिखिबो बे बायदिनो गोबां मानसिफोरानो देग्लाय बोसोराव सोलायनाय नुदों। जायनि जाउनाव नों आं बयबो ओंखारलायनानै बैसानि न'खराव फाला बदल गायलायनायखौ जोङो बांसिन नुदों। जायनि जाउनाव बोसोर जों खेबसेबो नुफेराखैमोन देग्लाय बोसोराव बे बायदि फाला रानलायनानै जोङो गायनायखौ नुदों। जायनि जाउनाव जोंनिया बेफोरबायदि गायलायोब्ला भारा भारा लायै लायै जोङो गायलायोब्ला जोंना फैसा थाखानि जोंनि जा हरनो गोनां बा जोंनि जा फैसा थाखा बेबो एसे जोंनिया हरनो गयो। जायनि जाउनाव बेफोरबायदिखौ मावनायखौ नुनानै जों माने मोजां नुदों आरो देग्लाय बोसोराव बे बायदि गायनायखौ ओमफ्राय ओरैनोथ' गायनायफोराथ' जेनेबा मोजाङैनो गायबाय दा नांगौमानि दैफोराबो जेबो प्रब्लेम खालामासै जेबो नांगौमानि दैफोरा जेबो खालामासै बे बायदिनो मोजाङैनो मोजां बयबो गायनो हानायखौ नुदों आरो जायनाव जायनि जाउनाव देग्लाय बोसोराव जेबो दैबानाफोरबो जायासै आरो जेबो दैनिबो प्रब्लेम जायासै जायनि जाउनाव जों बयबो गासिबो माने गायनो हाजोब्बाय आरो देग्लाय बोसोराव। नांगौबायदि ओ मानसिफोरा खस्थ' मोनाखै जा आगोल जेरैबायदि अखा गैयैनि गेजेरजों बायदिसिना मेचिन लानानै दै सारै सारै जेरै गायदोंमोन देग्लाय बोसोराव बेबायदि गायनो मोनाखै बिनिखायनो मानसिफोरा बिराद मोजां मोनदों आरो दा आरो जोंनिखि जाय दा बांसिनानो ओ देग्लाय बोसोराव माइखौ बे बायदिनो रनजित, रंगबन्धु बिसोर मोननैखौ स्कुलाव बांसिन गायनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां। ओमफाय बे बायदिनो बुंनो थाङोब्लाथ' बे बायदिनो नों जेरै फोरमायदों गोदोनि दिनाव बे बायदिनो हाल बे बायदिनो मोसौ बा बेबायदिनो नांगोलफोरजों जोङो हालौनानै जोङो माइ गायनाय नुयोमोन बा फुं समनिफ्रायनो जेनेबा मोनाजासिम जोङो हाले एव एवै जोङो गायनाय खौ नुनो मोनदोंमोन आरो गोदोनि बायदि उम दा जुगा गैला जेब्ला जोङो दा ट्रेक्टर मेसिन बायदिसिनाफोरजोंनो जोङो फ्रायानो बयबो आजादिखौ लुबैयो जेराव माने गासिबो बेबायदिनो आजादिखौ लुबैनानै बेबायदिनो ट्रेक्टरानो जा बा माबा मोनसे मिसिनफोरखौ लानानैनो जा जोङो माने गायनायखौ बांसिन नुनो मोनबाय आरो नोंथां।
औ औ
ओमफ्राय ओरैनो नोंथां मोननिखैथ' दा ओ गायखांजोब्बायानो बायदि नुदोंना गायखांजोब्बायनाा औ नोंथां।
जोंनिखि एसेबां गायखाङाखै दासो गाय दासो एसे बोलो होदों आरो गायनायाव माने एसे औ।
ओमफ्राय ओरैनो औ औ नंगौ। ओमफ्राय ओरैनो नोंथांमोननिखि दा हाजिराफोर बा नोंसोरनि थिखााफोरनि दामफोरा बेसेबां बेसेबां नोंथां आं नैखौबो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
ओरैनोथ' जोंना हाजिरा हिसाबै माने बोथिनै जानाय फुं आरो सानजौफु ओमफाय थामजौ बाजि होनांगौ आरो ना। हिन्जावफोरनो हायजिरायाव आरो हौवासाफोरना आलादा हौवासाफोरना जोंना ब्रैजौ लायो। जिखियानो खामानि जाया मान दुब्लियानो जा माबायानो जा बेफोर बे ब्रैजौ आरो टिकाखौथ' आं एसेबां मिथिया ओरैनो खोनादोंसो आङो ओरैनो बिगा बार'स' केे गायदों आरोना।
औ नंगौ।
ओमफ्राय ओरैनो आलि खोनाय बायदिसिनाफोरावबो जोंना टिका लानाय जायो आर ना हौवा मानसिफ्रा।
औ औ नोंगौ।
बेखौनो बिगा हिसाबै लानाय जायो आरो बेफोरखौ आं गोबां मोनथिया रांनि अनगायै रांनि बागै‌ आरो बिदिनो ओम खोथिया फुनायफोरावबो जोंना बांसिनानो आखा हिसाबै फैयो मोथि हिसाबै
औ
मुथा हिसाबै फैयो ओमफाय खायफाबा ओरैनो ओ माइाखै फालला बेफोरबायदि फोनायनि सायाव बेफोरबायादिनि हिसाब सायाव जोंना टिका फैयो आरोना बेफोरबायदिनो ओरैनो जोंना हायजा गायब्ला थ जोंना ओ ओ सानै ओ माने हाजिरा गायोब्लाथ' जोंना ओरैनो बेलेग आलादा आरो टिखा गायोब्लाबो बेलेख ओैरैनो जोंना हिजिरा गायोब्ला ओ जानायखौ जोंनो बो थिनै होनो गोनां जायो आरो ना जायो फुङाव बेलासे फुङाव आरो सानजौफुआव खनसे ओमफ्राय नोंसनिथिं माबोरै हाजिरा गायनायनि हाजिदाम दामफोरा आरो जानाय लोंनायफ्रा मा माबायदि सिस्टेमाव होयो फोरमायदो हेलौ नोंथां हेलौ
हेलौ
हेलौ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनाबाय दे खोना ओ जोंनिखि ब ओ नोंथां ओ सरि दैे ओम एदिनो जेनिखिबो ओम बेबायदिनो गायनायनि बेलायाव बुंङोबाथ' जेनखिबो हाजिराफोरा बेबायदिनो सोलिबाय दं जेराव ओ एबारो ओ जेराव खुंखानाय हिसाबै ओ दामफोरखौ बुरजा लानो होयाखै ओ हिनजावफोरनिखौ थिनस' आरो हौवाफोरनिखौ सारिस' बेबायदि थिखानाय जादों जायनि जाउनाव बेनिखायनो ओ माने बेबायदि लायाब्ला माने गोबां मानसिफोरा ए देग्लाय बोसोराव माने गोबां दामखौ लानो नागिरदोंमोन जायनि जाउनाव बिसोरो गामियावने बा बेख' माने फावसायनानै होनाय जादों आरो जायनि जाउनायावनो थामजौ राङैनो ओमफाय आरो थिखाखौ बुङोब्लाथ' ओरैनो बिगा जेनाखि बोबायदिखु लानाय जादों आरो ना नोंथां खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
ए औ औ बेबायदिनो जोंनिखिबो ओ ओ औ ओरैनोथ' बुंनो थाङोब्ला ओम बे देग्लायनि बोसोरनि बादि माने बोसोरफ्रोमबो जाबाय थायोब्ला बेबायदिनो जोंनि नांगौमानि थाखा फैसा जोंहा बेबो इसि मोजां जालांगोन आरो नांगौमानिखौ जोङो आरो हेल्प होलांबाय थायोब्ला बेबायदिनो मोनसेनि सायाव मोनसे जोंनिया माने मोजांखौ जालानायखौ ओ सानदों आरो जेनेबा बेबायदि देग्लाय बोसि बायदि बेबायदि जालांबाय थायोबा बोसोरफ्रोमबो जोंहा बयबो मदद मोनलायगोन आरो थाखा फैसाफोराबो एसेबाबो खम जालांगोनखौ नुदों आरो आं उनावहालागै
ओमफाय नोंथां मा ओरैनो आायजिराफोर मावोब्ला जानाय लोंनाया माबायदि होयो
औ बेखौथ' जोंनिया जानाय लोंनाय होनोब्ला जोंनिया गिबियावनो साहा होग्रोयो ओमफ्राय जोंनिया बिदि बोथिनै बोथिनै ओंखाम गैया जेराव फुङाव बिसोरनो जाना फैखायो जेब्ला उनावहाय जोङो दसथा बा साराय दसथासोआव खनसे साह होयो मेथाइ साह बिनि उनाव ओमफाय आरो खनसे जेनेबा ओ बिदिनो लोंनाय जानाय होयो फाजाफोरजों आरो बिनि उनावहाय ओंखाम जाहोनाय जायो आरो बिनि उनावहाय जोंनिया बेखिनियानो जानाय लोंनाया जोंनिया जेनेबा जेबो बारा होनाय जाया बेखिनिखौनो होनानै हाजिरा फोरनो बेबायदि होनाय जायो आरो आरो थिखाफोरनो बेबायदिनो स हा बा जेखि जाया सोरबा सोरबा जगाय होग्राफ्रा जगाय होयो बेबायदिनो जानाय लोंनायफोरखौ इसे एला होयो आरो थिखाफोरनोबाबो नाथाय खिन्थु थिखाफोरनो सा मेथाइखौ होथारनांगौ आरो जोंनि खिजाय बेबायदि मोनसे रुल दानानै होदों नोंथां होमबा नोंथां ओ समाबो जोंनिया जाबाय होमबा नोंथां इखिनियावनो जोंनि रायलायनायखौ दोनथ'नसै नामा नोंथां
औ औ जागोन दे नोंथांजों नोंथांजों रायलायनानै गोबां गोजोननाय मोनबाय उन समफ्राव अ रायलायनो मोनगोन ना आसा खालाम फारिनाय थाबाय आरो न
औ औ जागोन दे नोंथां गोजोन्थों। औ